थां
हाल'
औ नोंथां।
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
एकस्युलि नोंनि सावना माने बहुद ल'आव खोनाफैदों।
अ नोंथां दायो खोनाबायना नोंथाङा?
खोनाया खोनादों खिन्थु एकदम माने ल' कुवालिटि साउन्ड फैदों एकदम ल' फैदों माने साउन्डआ। नोंथांनिया
दायो
एदम ल खोनाफैगासिनो।
माने नोंथांनियाबो माने गोबां साउन्डहायदों आरो ना गोबां साउन्ड माने।
औ माने एक्सुलि आं फन हरदोंमोन बे जों माने जों सापस माइ गायनाय बेफोरनि बागै लिरनो नागिरदोंमोन नोंथाङा मास सानो जोंनाय जोंनि एलेकायाव जों सापस जों माइफोरखौ बिदि गायोथ नों थां उननि फोराव माबायदि गायो बेफोरखौ बुंग्राय उनाव आं बुंगासिनो। जोंनि एलेकायाव नोंसोरनिखिया माबायदि गायो माइफोरखौ?
अ जोंनिथिंथ' माइ आबादखौ माने दायोथ' दैज्लां बोथोर नालाय माइ आबादखौ जोंनिथिं जोबोद माने गासैनियावबो खामसिगोन आरोना दायोथ माने गायबाय हानाय गायबाय हानाय माने गेजेरसो आमफ्राय आमफ्राय जोंनिथिंहाय माइ आबाद खौ बेबायाददिनो फार्स्टावनोहाय माने आबादखौ मावनो थाखायथ' दैनि गोनांथि जायो नङा होमबा ओमफ्राय जोङो दैखौ औ जोङो दै थायोबासो हालेवनो हायो नोङाबाथ' जों हालेवनो हायाना जोङो फार्स्टावनोहाय अखा हायनाय अखा हायनायखौ नेग्रोनांगोन बा दुब्लिनि बा जामफैनि दैफोरखौ जोङो नेनांगोन बा दंग'नि नेनांगोन आमफ्राय जोङो दुइ ओ बोथोरावहाय जोङो दैखौ जमा खालामना लाग्रोगोन बिनि उनाव जोङो ओ बिनि उनाव जोङो हालेवगोन हालेवनानै जोङो मोनसे मोनसे फोथार बा मोनसे दब्लायखौहाय जोङो माने खोथियानि था खाय माने एवग्रोनानै लाग्रोनाय जायो आरो ना ओमफ्राय बेबारिनो जोङो बेबारिनो जोङो एवना लानानैहाय मोनसेयाव खनसेयाव खामब्रा होखांसिगोन आरो जोङो माइखौ गायनो थाखायथ' जोंनो माइनि माइनि गोनांथि जायो नङा होमबा गोथियानि गोनांथि जायो बेबारैनो जोङो बेबादिनो जोङो गोथियाखौ गायनो थाखाय बा जोङो ओ फुनो फोना फोनो थाखाय जोङो
फार्स्टआवनोहाय जोङो नांगौ बिबांनि माइखौहाय बाख्रिनिफ्राय बा धुलिनिफ्राय जोङो बख'नानै लासिगोन बख'खांनायनि उनाव जोङो बस्थायाव सोनानैहाय बेखौ जोङो जोंनि न' खाथिनि दैमा बा दैसा बा जामफै फोराव हायो जोङो बेखौ फबनानै दोनसिगोन आरो वान‌ मानथ बा ओ नङा सरि ओ वान उइक बा सिक्स उइक सिक्स ओ सिक्स देस बिदिनो फर देसफोर जोङो सोमनानैहाय बेखौ बोखांनानै लायसिगोन बेबायदि जोंनि फोथारावथ' बेखौहाय खामब्रा होखानाय दोंखा योमोन नालाय बेयाव जोङो मोनाबिलि मोनाबिलि समावहाय बेखौ फोसिगोन आरोना
बेबादिनो ओ हप्ता हप्ता मोनब्रै बा हप्ता मोनथामनि उनाव जुदि बे गोथियाया जुदि माने गोजौ जायोबोला बा देरोबोला आ माइ गायनायनि समाया जायोबोला जोङो बे जोङो बे ओ जोङो बे माबाखौहाय गोथियाखौ फुनानैहाय जोङो गायनाय जायो आरोना आरो जोङोथ' गायनो थाखाय रुवानि बा ओ आरो जोङो बे माइखौ फुनो थाखाय गोथियाखौ फुनो थाखाय थाखायथ' जोंनो जेनेबा मानसि नांगोन ना हासिङैथ' फुना हाया ना नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जों बे माइखौहाय बे माइखौहाय जोङो फु फुसिगोन फुनानैहाय जोङो गायसिगोन आरो जोङो बेखौ गायखांनायनि उनाव जोङो जोथोनबो लायो थाखाय जोंनो मोजां फिथाइ नांगौ जा नांगौ जाबाय नाथाय जोङो मोजां फिथाइ नांगौ जायो नालाय
नोंथाङा खोनादों बा औ
औ आङो नोंथां बेखौ माने जोबोद हारला खोनादों आरोना नोंथां नोंथाङा एसे माने खोना
बे आङो सावन माने नोंनि बयसखौ खोना फैयाखै
माने आंबो जोबबो मारे हारला खोनादों नोंथां
हारला माने एक्सुेलि जोंना रुमाव फेन सोलिगासिनो ना बर्थ'मान
खोनादोंना नोंथां
औ दा खोनादों दे बुं
औ माने आंबो नोंनि आवाजखौहाय जोबोद हारला खोनादोंमोन आरोना नोंथां
माने एक्सलि रुमाव फेन सोलिगासिनोमोन ना बेनि थाखाय हारला खालामांदों मोनसे खो
अ अ अ औ
अ अ उम दा अ अ माने जोंनि जायगायावथ' इदि माने माबा फार्स्ट जोङो मा खालामो आ खोथियानि थाखाय खोथियाखौथ मिथिखाखौ दा नोंसोरो खोथियानि थाखाय जों रेडि खालामो खोथिया खालामखनानै जोङो मांखोसेबा खैदीनमान लाखिनानै लाहै उनाव जोङो फोथाराव हालेवगौ माने जाबोरखौ साफा खालामो खालामनायनि उनाव जोङो माइ खोथिया फुनायफोरखौ खौ खानानै जोङो माने खोथिया गायो आरोना। बुजिदों ना? अ खोथिया गायो गायनानै जोङो बे जिथिया जों एक्सलि आ देरगोन आरोना बुस्थुआ
औ
गेरबाथाय जोङो बिदिनो ओ मोनबाथाय बिदिनो जोङो खोथिया गायनायनि उनाव ओरैनो नाराफोरखौ हायो आरोना जोङो हानाय उनाव जोङो बिदिनो जोंनि होरिफोरखो
हेलौ नोंथांनि आवसनि अनबो खोनाफैयाखै। आं जेबो बुंनो हायाखै खोनादोंना?
नोंथाङा खोनानो नांगोन नोंथाङा बुंनो हागोन दे।
अ अ अ माने एक्सुलि बेनो आरोना जोंनि बेखैजा जोङो जिबायदि जोङो बिनि खोथिया गायनायनि उनाव जोङो माइ गायनो थाङो। माइ गायनाय उनाव जोङो साफस माइआ मोननाय उनाव मागो ओ इदिनो एखौबै जोङो माइफोरखौ हायो आरो।
औ औ
अ नोंसोरनिखिजा थ माबायदि जायोमोन बे बेखौ बुंनो हागोन एसे।
औ जोङो माइ माइखौ गायसिगोन ओमफ्राय जोङो माइ आबादखौ मोजां मोजाङै मोननो थाखायनो जोंहा हाथारफोरखौ होनो गोनां मोजां जाखायो नङा होमा नङाबाथ' जोङो नङाबा जोंनि बे माइ गायनायनि आबाद माइ फिथाय एम्फौ एनलाबा ओ जिब जुनार ल जालांगोन नङा होमबा बेथ जेनेबा मोजां फिथाइफोरखौ मोननाय नङा। बिनिखायनो जोङ मोजां फिथाय मोननो थाखाय जोङो मायाव बाहाय हासार होयो बेबादिनो बेबादिनो आरो दैफोरखौ मोजाङै दिनो आरो बे बेनो जों हाग्राफोरखौ फुनानै होनाय जायो आरो ना मा होन मानो होनबोला जों मोजां फिथाइफोरखौ नांगौ नालाय जोंफोरखौ माब फिथाइफोरखौ खननानैहाय माइखौ फाननानैहाय बिदांफोरखौ आरजिनानै लानो हायो बेजोंनो लोगो खोनादोंङा नोंथां?
खोना खोनादों नोथां।
औ औ बेबादिनो जोङो बे माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो जों ओनसोलावहाय आरो जोङो बे माइखौ गायनानै दोननानै जाया जोङो थोनबो लानांगोन जोङो बे माइनो नांगौ जानाय हासार बा नांगौ जानाय दैफोरखौ जोङो बिनो जगायनानै होबाय मानो होन बियो जुदि बेफोरबायदि मोजां जोथोन लानाय मोनाबोला बियो जोंनो मोजां फिथाइबो होआबो जानो हागौ जायनि थाखाय जोङो बिनिफ्राय मोजां फिथाइ मोनाबो जानो हागोन। मानो होनबोला आबादारिफोराथ बेफोरखौ गायनानै दोनोबोला मोजां फिथाइ मोनगोन होननानैसो गायनाय जायो नङा हबा नोंथां?
ओम ओम उम
जोङो जोथोन लाफा लाफा जोथोन लाफा लाफा खालामनो गोनां जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो ओ बेफोर ओ माइखौ गायखांनायनि उनाव जोङो जिगाबफोरखौबो जोङो मोननो हायो जिगाबफोरखौ जोङो फानोबोला जोङो जिगाबफोरनिफ्रायबो जोङो गोबां हेफाजाब मोननो हायो जोङो बे जिगाबफोरखौ फानाबोला जोंनि न' फोराव जुदि मोसौफोर दोङोबोला जोङो बे जिगाबनि होनो हायो बे जिगाबखौहाय गोजां बोथोराव अर सु सुनोबो हायो आरो लोगोसे बे जिगाबफोरनिफ्राय जोङो औ गोबां गुबुन गुबुन हेफाजाबफोरखौबो मोननो हायो आरोना लोगोसे जोङो जुदि नफोराव मोसौ बा जोङो जुदि नआव इउस खालामनो गोसो गैयाबाथाय जोङो बे जिगाफोरखौ जोङो फानहरनो हायो। जोङो फैसाफोरखौ मोननो हायो आ आरो औ औ आरो जुदि जोङो बे माइखौ हाखाङोबोलायथ माइ गोरलै होननानै जेखौ जों बुङो बरनि धोरोमाव जोङो बे खौ फालिनाय जायो नङा होनबा औ जोङो ओंखाम गोरलै होननानै जों बुङो बेफोरबायदि फेमिलिजों लोगोसे जायो बेबादिनो जोङो बेखौ माइखौ हाखांनानैहाय जुदि जोङो मिसि नावहाय बिखौ माइरं बानायनो माइरं बानायनानै जोङो न'फोरावहाय न'खरनि फेमिलिफोरखौ जोङो लिंनानैहाय लोगोसे जुथुमनानै जा जानाय जायो आरोना।
उम जायो जायो
जोङो माइ आबाद खौ मावनानै माबायदि जोङो मुलाम्फा मोननो हायो आङो नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनाय जाबाय जायनि थाखाय जोङो माइ गैयाबानो थांना नानै थानो हाया खामखौथ' जोङो जेनेबा जों फुंनि सिखारनायनिफ्राय जोङो उन्दुजानायहालागि जोंनो थानो नांगौ नङा होनबा मानसि जानानैहाय बिनिखायनो माने जोबोद गोनांथि होननानै आं सानो आरो माइ गायनायखौहाय औ दे बिदिबालाय नोंथां जा समायालाबा रायज्लायसिगोन।
दे